हेलौ
औ खोनादों
खोनादों ना अ नोंथां नोंदा जों दा ओ आबादनि सायाव रायज्लायसै नामा दैज्लां आरो मेसेंनि आबादनि सायाव
रायज्लायलाय ओ रायज्लायज्लायो अ मोजां थफिक
औ औ दा जों दा दा थ' दैज्लांना दैज्लां बोथोराव आबाद होननानै बुङोबा गाहायै माइखौनो जों मिथिनो हायो
उम
बिनि अनगायैबो जोगोनार ओ खुमब्रा थाइबें सबायबिमा खांख्रिखला बेफोरखौनो मोननो हायो
थांङा बुंनायसाय ओ नोंसिनि न'आव नोंस्रा मा मा आबाद मावो माइ माइजों लोगोसे से बिदिनो मा मा आबाद मावो
दाथ' माइजों लोगोसे जोंनिया बिदिनो फोरला जिं खा मैथा मैथा बांगाल बेफोरो कम्पालसारि थाखायो आरोना आमफाय जोंना गुबुनफोरनि बायदि बे मैगं थाइगंफोरखौ बिजनेस खालामनो थाखाय गाया आरोना हाफ्राबो एफा थोजासे नङा न'खराव जानो आनथाल'नो एफा एफा गायनाय जायो आरोना ओमफाय नोंथांमोना
जोंनाबो बिदिनो आं दहाय बुंनाय बादि ओ खुमब्रा दङ सबाय बिमा ओमफ्राय ओ मा होनो मैथा भिन्दि बेफोरनो आरो खांख्रिखला ओम ओमफाय ओरैनो मेसें बोथोराव नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावो?
जोंनिजों मैइनलि बेनो मेसें बोथोरनि
औ
आलु मुला गाजर मटर सामब्राम बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आ नो ओमफाय जोंनि गामियाव मोनसे फेमासथार बे सबाइ सबाइ बेसर बेफोरखौ फोयो आरोना जोंनि गामिनि सानै साथामसो दङ' न'खर इसोरो बुरजा मा बेखौ बिजनेस खालामो फानो।
औ औ ओरैनो नों थांमोननिथिं मेसें बोथोराव स्ट्र'बेरि आबाद मावनाय ओ दङ' नामा?
जोंनि जोंथ' नुनो मोनाखै आं ओहो।
अ अ
नोंथांमोननिजों
अ जोंनिथिं जोंहा मावा मानि गामियाव मावोआरो न' खाथियाव। ओ बि थाङा ओ पेकेटनिफ्राय बेगर लाबोयो। बेगरनिफ्राय बिथाङा ओ गायोआरो। बिदिनो ज'खा बादियै सुनानै गायो। ओमफाय उनावहाय फिफां जायोबा बेखौ गोबाङैनो जो थोन लानो गोनां जायो जोथोननि उनाव। एफा एनै बिदिनो फिफाङाव मुलिफोरबो होयो जेनेबा एम्फौ जानो हायिनि। बेबादिनो मुलाम्फाबो दंआरो स्ट्रबेरिया बिदिनो फुवासेयाव बा फराय फुवासे एबा आरायस' ग्रामावहाय जौसे रांनि फाननायखौ जों नुनो मोनदों दा देहानि देहाजों देहानि ओ मोजांनि थाखाय बेखौ जायोबा जों। मोजां मोनो होन नानै खोनानो मोनदों।
ओमफाय नोंथाङा फिउसाराव आबाद मावनानै बिजनेस खालामनो माबाफोर दं नामा प्लानफोर दं नामा?
आंहा बिदिथ' बांद्राय प्लान गैया खिन्थु न'आव जानो थाखाय मावनो फिउसाराव गोसो दं आरो। ओ जेनाखि जों। दासान्दि नुनो मोनो मैगं थाइगंखौ गोबां बायदिसिना ओ हा सार होयोआरो। बे इउरिया बाय बिदिसिना हासार जे होयोना। अ बेफोर होनायनिफ्राय जों जाहाथे जोंनि देहायाव रैखा मोनो बेनिखायनो आं न'आवनो फोनानै। मैगं थाइगंखौ एफा एनै जानो। सानो आरो बिदि फिउसाराव गिदिर। बिदि आबादारि जानो बा मैगं थाइगं बिजनेस खालामनो बेफोर बायदि आंहा थांखि। गैया अ नोंथाङालाय।
आंनाबोथ' बुंनो थाङोब्ला। गैयानो। खिन्थु आथिखालाव आङो मबाइलफ्राव नुदों अनलाइनफ्राव जों आबाद मावनो थाखाय एप एफाग्राब दस बिगा बार' बिगा एफा गोबां हानि गोनांथि जालाय आरोना दुइ तिन बिगा। बेफोरबायदि। थाबानो खाफै माने आथिखालाव जौगाखां। मुगाजों ओरैबायदि आबाद मावग्रा जाबाय। न' सिङावबो आबाद मावग्रा जाबाय आरोना आजि खालि।
औ औ नोंगौ।
खौ जोङो हायोब्ला दानि माबाफ्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा। इयुनाव। जौगागोन आरोना। बेफोरखौ ओरै खाबु मोनोब्ला जोङो। सानसे सोलोंनांगोन।
औ औ नोंगौ। ओ आथिखालाव जेनाखि माइ गायनायावहाय इउरिया हासार ओ मोसौ ओ खि हासारनि अनगायै इउरिया हासारसो बाहायो। नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
आथिखालनि मा जादों बे इउरिया हासार होनायजों हानि हानि ओ बे थोरफोफोरा हायाव जे सा सा बाहागोआ बेयो मा जायो गोरा जायो जेब्ला हा हालौवोना हालौनाय समाव बेयो बारा हाब्रु जाया आरो ना। उम बे हाब्रु जायनि थाखाय गायनायाव माबा जायो बियो एसे उसुबिदा जायो। नोङो माइ खोथिया खौ गायनोबा हाब्रु मोजां दोलो दोलो नांगौ अब्लासो बे खोथिया गसंनानै थागोन ना।
नोंगौ नोंगौ।
ओमफाय नोंथांमोननिथिं माइ गायदोंना गायबायना?
अ' जोंनिथिं मानि गासैबो गायजोबाखै आरो। अब्लाबो न'खरसे न' न'खरनै गा-गायनायखौ नुनो मोनबाय। जेनाखि हाया दै थादों बेफोराव गायनायखौ नुदों बुंनो थाङोबा खोथियाया बो जौजोबा खै गाहाय गाहाय जायनि था खाय ओ गायनो बा दै मोनदोंबाबो गायनाय गायनो हायाखै आरो।
उम ओमफाय नोंस्रा गायगोन?
अ' जोंहाबो गायगोन जोंहाबो बिगाबायानो दं हाया।
उम।
औ।
जेनेबा मा मा माइ गायो?
जोंना ओरैनो ओ गुबुना गुबुन गुबुन गायो। जोंहा रन्जित रनजितखौ गायो आरो। गुबुना माइ ब्रा जोसा ओमफ्राय बेफोरखौनो गायो आरो।
ओम।
आसु माइ। बेफोरखौनो ओमफ्राय नोंथांमोना बेसेसो दं ओरैनो? आबाद मावनो थाखाय हाया।
जोंनाबो गैया टटेल साराय पास बिगा।
दा नोंथांमोना न'आवनो गायजोबो ना खामलाफोर लायो गायनायावहाय?
ट्रेक्टरजों हालेवगोन बेनिफ्राय गायनाया सानै सो साथाम खामला लायो। ओमफ्राय जोंना ओरैहाय न'खर न'खरनि आयं मोनहाबो थांनानै गायफायो आरो ना।
औ औ। मोजां। नोंथांङा ओरैनो ओ मैगं थाइगंनि बिथोराव माबे मैगंखौ गोथावसिन मोनो?
आं मैगं थाइगंनि बिथोराव बुङोब्ला म थर ओम ओम। ओमफ्राय गाजर। बेफोरखौ साबसिन मोनो आरो आंङो। जानो। मटराथ' आंनि फेभरेटखौनो होनजाबाय आरो।
मथरफोरखौ आलु कफि बेफोरजों लाब्रा जायोबा जोबोद मोजांना नोंथां? औ। ओरैनो नोंथांङा ओ मैगं थाइगं ओ बाजारफोराव फाननो हागोन ना हाया?
ओरैनो थ' हागोन मानो हाया जानो आथिखालाव गा
फिउचारनि सायाव खोथा थाहैबाय बियो।
औ नोंथां औ।
बुंनो थांङोबा जों लाइमोनफोराबो आबादाव गोसो होनानै बेफोरबायादिनो रां आर जिनो हायोना नोंथां।
उम उम।
जेनेबा मेसें बोथोराव आलुआनो जा खुसेरानो जा बा लाफा मुला बेफोर बेफोरखौ मावनानैबो जों रां आरजिनो हायो। आबादनि थाखाय बो न'खर न'खराव रांङा जेनाखि मदद बियो एसे थो थोजानाय बायदि जायो आरो संख्रि फानलु बेफोरखौ एसे रेहाय सुंहोनो थाखाय नंगौना।
उम उम उम आथिखालनि आबाद मावनायजोंबो जिउ खांनाय राहाया दंसै। खालि जोंनि मा जायो जोंनि ओरै गामि ओनसोल जोंनि ओनसोलाव बांसिन मा साख्रि बाख्रिफोरखौ नोजोर होयो आरोना नाथाय गोबां मानसिफ्रा आबाद मावनायजोंबो थांनानै दं गेदेर मानसि गोलाव जादों। सोरबा आबाद मावनानै बान्था मोननाय दङ। बेफोरबायदि आजिखालि बान्थाया गासियावबो दंसै।
नों गासिबो आजिखालि फरायनाय फरायनायजों गासिबो साख्रि मोनजोबा उम सोर बा आबादारि जागोन सोरबा साख्रि लागोन बेफोरबायदि
औ जों आबादजोंबो गावनि जिउआव गसं
उम उम
आबाद होनोबा जों गोबां आबादखौनो मावनो हायो मेसेंआवबो गोबां आबाद दं मावनो थाखाय खाय दैज्लांनि आबाद बेफोरनो बोथोर लायै बोथोर आबादखौ सोलाय सोलाय मावनानै जों जिउआव गसंथानो हायो नंगौना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
दा होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो फैयै फैयै जोबनायनि फारियावनो फैबाय।
उम उम।
औ दा जों जि मिनिट जानाय लोगो लोगो दोनसिगोन ना नोंथां?
आदसा अ लाखिजागोन।
जोंनि आबादनि सोमोन्दै रायज्लायनानै
आदसा आंबो गोजोननाय मोन्दों दे माखासे मैगं थाइगं मोनथियिफोरनि मुंफोरखौ आं मिथिनो मोनबाय
औ लोगोसेयैनो जेनाखि जों लाइफआव जे आबाद मावनानैबो सासे ओ राङारि ओ बा फाइनन्सियेल गावखौनो खालामनो हायो बेखौबो जों मिथि मिथिनो हाबाय नंगौनाा नोंथां। औ दे दे अब्ला लाखिनोसै नोंथां।